खोनांदोंना हेलो औ औ। खोनादों। ओ जोङो दायो। दायो ओ साम ओंख्रिनि बागै जोङो दायो सावरायगोन। ओ साम ओंख्रियाथ जों मोनसे बियो जोंनि बर'नि मानि माने मुखजाथावना बा बयजोंबो मिथिसार जानाय ओंख्रि।
औ नों
बे सामखौ। जोंनि बर हारिया। हारियाल जाया। गोबां बायदि रोखोमनि हारिनि सुबुंफ्राबो जायो खिन्थु बियो जोंनि बरनि मोनसे माने मिथिजानाय ओंख्रि जायखौ जों बुङो। साम ओंख्रि। साम ओंख्रिखौथ जोङो। गोबां बायदि रोखोमै अनलाबो संना जायो बा लाव ओंख्रिफोरजों हा सबाइफोरजोंबो जोङो संनानै जानो हायो। ओं। दायोथ जोंहा दैज्लांनि टाइम दायो सामखौ गोबां दुब्लि फोथारबारिफोराव साम दुब्राखौ मोनो आरो जोंहा सामआ मोनसेल रोखोमनि नङा सामआ जोंहा गोबां रोखोमनि दङ। जायखौ आङो मिथियो साम दुब्रा आरो साम लादाय आरो साम गोलाव जाय साम गोलावखौ जोङो दैमा एबा दैसाफोराव जों मोननो हायो आरो दंगफ्राव आरो जायखौ आं। ओमफ्रायो साम दुनाखं बेयो जाबाय ननि फुख्रियाव हाब्रुआवहा हाबनानै थायो। बायदि बायदि साम ओ दाबलाखौदों साम गोदोरखौ मानसिफोरा माने एरखनानै बिनि मोदोमखौ आन्था एवनानै जायो थ नोंस्रानि नखराव मबे बांसिन मबे मोनसे सामखौ। बांसिन नोंसानि नखराव जानाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना।
औ हागोन जोंनि नआवथ बांसिन। साम दुब्रा आरो साम दुब्राखौनो बांसिन जानाय जायोना बुंजायो आं बुंनो थाङोबा आं दिनैसो सामुनि। जाखांदों साम दुब्राखौहाय। जोगोनारजों आरो। जोबोद गोथावमोन आरोना ओ जोंनि नआवबो बे साम गोलावखौबो मोननो थाङो माने जायो। जोंनि बे नखाथियावनो दैमा माने दंग दङ बे दंग आवहाय साम गोलावखौ मोनो आरो साम दुब्राखौबो बेहायनो ओ मोनो स बिनि। बिनिफ्रायनो हमनानै लाबोनानै जानाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला सामआ जोबोद गोथाव जायो। गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमाव जायो आं नुनो मोनदों गोबां मानसियाहाय अनलाबो जायो सामबो नोंथां बुंनाय बादिनो। आरो बेबायदिनो सबायजोंबो जायो जोगोनारजोंबो जायो जोबोद गोथाव जायो। सामआ बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि बे बरनि साम ओंख्रिया जोबोद मुंदांखा आरोना नंगौ जानो हागौ गोदो गोदायनिफ्रायनो। दायो माने सिगाङावहाय गुबुन हारिनिया जों बर हारिखौ मुगैयोमोन बेबायदि साम जाग्रा एम्फौ जाग्रा। रानानै नाथाय दायो दानि मुगायाव गोबां बेबायदि गुबुन हारिनिफोराबो जोंनि बे बरनि ओंख्रिखौ जायो आं। जानायखौबो नुनो मोनदों। ओ आंनि लोगोफोराबो जानो हागौ गुबुन हारिनि नाथाय बिसोरबो बेबायदि बरनि ओंख्रिखौ जा जाना जोबोद मोजां मोनो। दिनैबो जो-जोबोद मोजां मोनदों बिसोरो जानानै। ओ बिसोर बुङो आरोना जोंनि बरनि ओंख्रिफोरा जोबोद गोथाव आरो देहायाव थानाय मोनसे हेलदि बरनि जानायफोरा होननानै आरो। जों बरल नङा नाथाय जों ट्राइबेल ट्राइबेलनि जानायफोरानो जोबोद गोग्गो होननानै बुङो आरो जों ट्राइबेलनि देहा साइस्थफोरा जोबोद गुबुन हारिनिस्राय मोजां थायो होनना बुङो आरोना जोंनि जानाय लोंनायनि दारै जोंनि जानाय खायदफोरनि थाखै ओ ओ आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो हास
औ जोंहाथ बांसिन हो हास सबायदों आरो लावजों बांसिन सिन जानायखो आङो नुनो मोनो आरो। औम। दायोथ' जोंनि आंगो गामिफोराव ओ फोथार बारियाव जाहा साम दुब्राखो बांसिन नुनाय मोनो आरो
औ।
मानो होमबा दायो दुब्लियावहा गोबां बेबायदि साम'फोरा ओंखारो आरो साम'आ जाहा सान्दुं गोसा समाव ओंखारा मानो होमब्ला बिसोरो हासिङाव हाबसु नानै थायो।
नोंगौ।
जेब्ला अखा दोमैलु जायो अब्ला सामुआ माने हा सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारजोबो। आरो सामुआ दै सिङाव जोंहा बायदि रोखोमनि आगर एरो।
औ नोंगौ।
दैयाव एदनाय सामुआ दैयाव एदनाय आगरखौ जेराव जोंनि बर'नि द'खना फोराव जोङो सामु आगरखौ एरखांनाय जायो आरो आरो लोगोसे ओ मानसिफोरा बेखो माने सोरबा सोरबा सामुखौ बइल खामनानै बिनि मोदोमखो एरखनानै सोरबा सोरबाया एवनानै जायो। बाद आं बिफोरबायदिखौ हा मोनजाफेराखै। जोंहानि फख्रियावहा दङ' मोनसे ओ आसि थाइ थाम दाबला साइसनि सामु जायखौ बुङो सामु दुना
औ आंबो नुनो मोनदों। जोंनाबो फुख्रियाव दङ' गोबां
औ औ बेयो हाब्रु सिङाव हाबसोना थायो ओ माने फुख्रियाव ओखारबाथाय आथिंजों गा फोरुमबानो मोनो आरो थ आङो बेखौ जाफेरबाय बियो जोंनि मामिया बा आंनि आइआ मैसथादों संनायमोन थ जोबोद गोथाव जायो बे सामआबो
औ। आं जाफेरनायाथ जाफेराखै होमबाबो उनावबो मोनबाय बायोबा खाबु मोनब्ला जागोन आरोना जागोन नना सानना दङ।
आरो सामुआ जोंनि देहा फोरनि थाखायबो मोजां। बुंनो थाङोब्ला जायफोरा मेगननि प्रब्लेम दङ
औ।
मेगननि नुनायाव बा मेगननि पावाराव माने सामआ जाब्ला माने हेफाजाब होयो आरो।
औ नंगौ बे बाथ्राया आंबो खोनादों मेगननि जायनाव प्रब्लेम थायो सामआ बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां भिटामिन प्रभाइद खालामनानै खोनादों आंबो औ। दायो ज आंबो नुदों गोबां बेबायदिनो सामखौ एवनानै जानाय खिन्थु आं जाफेराखै बेबायदि एवनानै जानायखौ। आरो बुंनो थाङोब्ला दाथ दैज्लांनि बोथोर गोबां बेबायदि फोथारफोरावहाय साम' ओंखारो साम' मोनो दायो बे बोथोरावनो गोबां मानसिफोराबो बेबायदि साम' जागासिनो जानायखौ नुदों आङो आरो खायफा खायफा बेबायदिनो ओ सामफोरखौहाय खननानै दैमाफोराव फोथारफोराव खननानै बेबायदिनो हाथायफोराव फाननानै गावनि। बे गावनि नखरखौ बेंबोनाय गावनि नखरनि नांगौफोरखौ सुफुंनायखौ नुनो हादों आङो। बिसोरो सामखौ खननानै फाननानै जि रां गरसे गरनै मोनो बेखौ गावनि नखराव नांगौआव बाहायनायफोरखौ नुबोदों
औ।
नोंथाङा माला जायामोन ला साम ओंख्रि।
ओ साम ओंख्रि जायैया गोबावसै ओ मानो होनोमब्ला जोङो नआव थानाय जाया बेनिखायनो नआव थांब्ला जागोन मानो होनबा जोंहा दा सामार भेकेसन मोनसिगोन अब्ला
ओ।
न'आव थांनानै जागोन माने जोंनिथिं सामनि एभेलेबेल मानोना जोंनिया गामि आरो जोंनि आंगो गामियावहा जोंहा माने जेनिबो आंखाल गैयि जाया आरो गोबां बिदिनो साम'फोरफोरखौ दै सायाव जानो गोसोब्ला खननानै लायोब्लानो माने मोनो। नों फिसा गिदिर बासिनानै लाना बाहायब्लानो मोनो आरो खिन्थु साम दुब्राखो दैसायाव मोननो थान जायो मानो होनोब्ला दैसायाव बांसिन साम'गोलावासो थायो।
औ।
साम ' गोलावखौ मोननाय जायो ओ बुंनो थाङोब्ला साम' गोलावा बांसिन बेस्ट मेगननि थाखाय। मानोना जाहा मेगननि प्रब्लेम दोंङो डक्टरनि एडभाइस ओ साम ' गोलावखौ जोंखौ जानो होनाय थ' आं गोसोआव थानायलाय नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय।
ओ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो थार खोथा आं आंनाबो मेगननि प्रब्लेम दंङ ओ ओंखायनो आङो मिथियो डक्टर बुंनाय बादिहै एदभाइस होनाय बादिहै। आंबो जायो होमबाबो आं बारा एफा थावनाय मोना आरोना सामगोलाव फो जेबायदि साम दुब्राया थावो ओंख्रिफोरजोंहाय बेबायदि साम गोलावखौ आं एफा बिदि थावनाय मोना। नाथाय होनबा होनबाबो बेसो बांसिन मेगननि थाखाय मोजांसिन आरो ना भिटामिन प्रभाइद खामनायाव। जोंनिथिंबो बेबायदि गामि गंखन नालाय साम'नि बिदि एफा आंखाल जाया आरोना जुदि हमहैब्रबबा खनहैबानो साम मोनो जानो गोसोबानो खनहैबानो बिदि मोनो आरो ओंखायनो आंबो बारा इसां माबाया आरो। गामियाव थांबानो नआव थांबानो बिदि मोनजाहैखायो।
फुक्रियाव साम' दुब्राखोहा माने औवा थानायफोरखौहाय फुख्रियाव सामु जानो थाखाय औवाखौ सिन खावनानै गोलाव होना होनबानो माने सामआ गाखोनानै थायो आरो। अब्लानो बोथिसे जानायनि माने मोनजायो। बाट दायो माने साम' दुब्राखौथ' जोंहा बोथोर हिसाबैसो मोननाय जायो। मानो होमब्ला दैजां टाइमावल'सो जोंङो साम'दु ब्राखौ मोननो हायो मानो ब्ला रो दैसायाव थाग्राया जाबाय साम' गोलाव मानो होमब्ला जों हा दैसायाव मानो थाया बेखौथ' आं बुंनो हाला ओ माने आं साम' दुब्रिखो माने दै-दैज्लां समावल' मोननाय खौ आङो नुनो हायो आरो।
औ आंबो खोनादों दैज्लाङावल' बारा ओंखारो होननानै।
औ औ।
अ। ओ नोंथांजों दिनै बे रायज्लायनायखौ जोबोद मोजां मोनबाय ओ नोंथांनिफ्राय जोबोद बाथ्रा मोनथिनोबो मोनबाय, सोलोंनोबो मोनबाय ओ नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय थाबाय आं मोजां मोनदों नोंथांजों रायज्लायनानै ओ गोजोन्थों।